हेल' औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथां सिम गोजोन गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
औ औ ओ नोंथांङा दा मा खालामबाय दं?
आं दं ओरैनो जिरायना नोंथां। नोंथाङालाय।
औ नोंथां आंबो दं ओरैनो ओ नों नोंथाङा ओ आंजों दसे। सम ओ- होनो हागोन ना आंनो नोंथां? जों एसे सावरायनो सानदोंमोन औ। ओ- जोङो ससियेल मिडियानि। बागै एसे नोंथांजों सावरायनोसै नामा?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ औ नोंथां ओ ससियेल मिडिया होनोब्लाथ जोङो। गोबां एप्स दानि जुगाव ओंख बाय नङा होनबा औ बिदिनो औ। ओ- नोंथाङा ओ मा मा बाहायो माने मबाइलाव ससियेल मिडियाव माने?
औ बुंनो थाङोब्लाथ ससियेल मिडियाव आं गोबां गुबुन गुबुन माबाफोर बाहायो जेन'बा ससियेल मिडियायाव ओरैनो जोंनिया बुं थाङोब्ला।
औ।
औ वाटसाप फेसबुक। इन्स्टा बिदिनो।
औ। औ औ नंगौ ओ नोंथांनि बादि औ नोंथांनि बादिब्ला ससियेल मिडि डिया मोजांना गाज्रि?
औ बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां स- ससियेल मिडियाया। नों बाहायनो। नों मोजां बाहायनो रोंबा मोजाङानो आरो। जुदि गाज्रिथिं बाहायबा गाज्रि। जि।
औ औ नंगौ। बिदिनो ओ। जोङो गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां जों मोजां गाज्रि नुथाय नुनो मोनो नङा होनबा? आरो जोङो ओ औ। स'सेयल मिडिया जोंनि थाखाय जोबोद मोजांबो माने फारसेथिं थिं गाज्रिबो दो औ बिदिनो जोङो स'सियेल मिडियायाव जोङो औ ओ गोबां ओ जानांगौ जानांगौ बुस थुफोरखौबो नुयो जानाङि फोर खौबो नुयो बिदिनो। गाज्रि बाहायनायखौबो जों नुगोनो मोनगासि इनो
औ नंगौ नोंथां।
ङो जोङो आटसाफ होनोब्लाथ' जोंनो आटसाबा जोबोद गोनांथिथार। बिदिनो जोङो आटसाबाव जोङो नांगौ नांगौ ओ माबाफोरखौ जोङो हरनो हायो। बिदिनो डक'मेन्टसफोरखौ। आरो बिदिनो जोङो अ'वाट साबाव ओ एस सेमेस फोरबो गेलेनो हायो बिदिनो आरो फेसबुगाव औ फेसबुकआवबो जोङो गोबां ओ बिदिनो मोजां गाज्रि बहामा जादो बहा मा जायाखै बेफोरखौ जोङो ओ थाब थाबैनो फेसबुक आव मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन नामा? जे स'सियेल मिडियानि सायाव?
औ बुंनो हागोन नोंथां। उम दा जेनेबा फेसबुक बुंङोब्लाथ' फेस बुगा जोंनि जेनेबा गुबुन मोनसे मुंजों मिथिजायो नङा होमबा नोंथां? जायखौ बुग जोङो मो खां बिजाबबो होननानैबो बुंजायो। औ बे मोखां बिजाबाव जोङो ओ गुबुन हादराव जेनबा माबा मोनसे दावराव दावसि माबा मोनसे जेंना जेंसि जानायफोर खौबो जों ससेलमे दियानि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोङो मोनथियै बाथ्राफोरखौ मिथियो। गोजाननि माबाफोर जाथाय जानायफोरखौबो जोंनि
औ औ औ नंगौ औ।
ओम ओ थिग बिबायदिनो बुंनो थांब्ला दानि जुगाव जेनेबा ससियेल मेडियाफोराव मोजां खोथा मिथिनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां गाज्रिबो मिथि माबा मिथि यो मोजाङै जिबा बाहायबा मोजां गाज्रियै बाहायबा
औ औ औ औ बिदिनो ओ जोंनिया ससियेल मिडिया थ' बे ससे दानि जुगावथ' जोङो ससियेल मिडिया नङाबानो जाया नङा होनबा? ओ बिदिनो ओ गोबां निउस बर' रादाबफोरबो बर'नि रादाबफोरबो गुबुन गुबुन थिनि रादाबफोरखौ जों खोनासंनो मोनो। बिदिनो आरो दानि दिनावथ' दानि दिनावथ' ए आइ नि जुग नङा होनबा? गोबां मानसिफोरानो ए आइ खौ इउस खालामो माने बाहायो। बिदिनो औ गोबां गाज्रि गाज्रिफोरबो गा गाज्रि गाज्रि फट'फोरबो इडिद बानायनो हानाय औ। दानि जुगाव। बिदिनो मोजांबो औ बिदिनो ओ थांनि बादिब्ला बिदिनो ससियेल मिडियाखौ मा रोखोम रोखोमै बाहायनांगौ नोंथां?
आंनि बादिब्लाथ' नोंथां ससियेल मिडियाखौ जों माबायदि माने मोजाङै बाहायनांगौ जेन'बा मोजां खामानि। मोजां खामानियाव मोजां बाहायनांगौ दानि जुगाव माबानि जुग नालाय। बदाय लायनायनि जुग नालाय नोंथां बिनि बेखायनो जों समजों खारफानांगौ जायो। बिनि थाखायनो जोङो जेनेबा ससियेल मिडिया फोरजोंबो जेनबा मोनथियै बाथ्राफोरखौ जों मिथियो नङा नङा होमबा नोंथां?
औ।
जों बिदिनो बे मोखां बिजाब होनो जायगखौ बेयाव जोङो जेनेबा गावनि जेनेबा बे सावगारिफोरखौबो जोङो माबा सयेल मिडिया हगारनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ औ। बिदिनो गोबां जिनिस जों खालामनो हायो आरो ओ।
औ औ औ।
मोना बिदिनो नोंथाङा दा मा मा मोनसे एपखौ बाहायनाय साबसिन मोजांसिन मोनो नोंथां?
अ नोंथाङा आंथ' बिदिनो ससियेल मिडियायाव जेनेबा फेसबुकफोरखौनो फेसबुकखौनो बाहायनानै मोजां मोनो नोंथाङा बिबदिनो ससियेल मिेडियायाव। औ।
औ औ।
नोंथाङा ओ बिदिनो ससियेल मिडियायाव मा मा एप खौ बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथाङ नोंथाङा दा बुंलांनाय बायदि आंबो बिदिनो फेसबुकखौनो मोजां मोनो आरो जोङो बांसिन सुबुंफोरानो फेसबुकखौनो बाहाय नायखौ जों दा नुनो मोनगोबोगासिनो आरो, आरो बेयावदि
औ नंगौ नोंथां।
गोबां बिदिनो औ जानाय लोंनायनियानो जा आ ना बर' फोरनि कमेडआनो जा बिनो गोबां हिन्दी फिलिम, इंलिसनि फिलिम आरो गोबां ओ गुबुन गुबुन हारिफोरनि जों नुनो मोनो आरो जेन'बा हेगारनाय भिडिअफोर बानायनाय हेगारनायफोरखौ। आरो बेल' नङा जोङो ओ ओ माबाजों ओ अनलाइन माइबा मायबिफोरखौबो जों खालामनो हायो आरो अनलाइनफोरखौबो। मबेइलनि गेजेरजोंनो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनो जों खालामनो हायो आरो।
ओ नोंथाङा ओ औ खोनादो नोंथां। खोनादों ना?
अ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों आं नोंथाङा खोनादोबा? ओ नोंथाङा इउटुबखौ बाहायोना नोंथां?
औ औ नों
अ नोंथाङा इउटुबखौ बाहायनाय स समाव मायबाफोर नोंथाङा इउटुबाव मायबाफोर गोनांथार जेन'बा ओरैनो नायो नामा? गोनांथार जेनेबा
औ औ नोंथां औ नोंथां आंथ' बि दिनो इउटुबाव ओ जोंनि बर'नि बर'नि रादाबफोर खौनो आं खोनासंनानै मोजां मोनो, मानो होनोब्ला जोङो सान सानफ्रोमबो सानफ्रोमबोनि जिउआव गुबुन गुबुन हादोराव मा मा जादों मा मा जाथाय जानानै थांदों जोङो बेखौ बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो इउटुबनि गेजेरजों जेनबा अ ओ बिदिनो रा दाब बर' रादाबनि गेजेरजों
औ औ
बेल' नङा आरो गोबां बिदिनो ए अनलाइन फैयो बि दिनो गोबां ओ सुबुं फोरा जि जि जादों बेफोरखौ फोरमायहरो अनलाइननि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो सारा बुहुमाव गोसारजोबो आरो जोङो बिदिनो ससियेल मिडिया नङाबाथ जोङो बेफोरखौ मिथिनो हानाय नङामोन मायाव मा जादों बेनिखायनो स मिडिया फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोबोद मो जाङनो आरो बेयो बाहायनाय जोंसो लोगोसे गाज्रि बा मोजाङा
औ औ
औ नोंथाङाबो जानो हागौ बेफोर रादाबफोरखौ नायो।
औ नायो नोंथां ओ जोङो माइबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय जेनबा माबाफोर जबफोरनि एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंथ' ससियेल मिडियायाव थानानै नायखानांगोन नङा होमबा रादाबफोर खौ आं थि आं थिग बेबायदिनो माया मोनसे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बे जोंनि बर' बिजोङावनो रादाब होयो नङा होमबा इउटुबफोराव आं बेफोरखौ नायना नायो। ओमफ्राय माला मा खालामनांगौ बि दिनो माबाफोर एप्लाइ खालामनायफोरखौबो आं बेयावनो नायङो नों
औ औ औ नंगौ नों थां ओ बिदिनो जोङो। गोबां ओ जेनबा माबाफोरखौ जों मिथिनानै मोनो आरो
औ औ
डिया नङाबाथ' जों मिथिनायानो नङा मोन मायाव मा जादों आरो बिदिनो जोंङो। फनबो जेनेबा कलबो खालामलायनो हायो आरो ओ सोरबा बेरामसिम जादों बा औ आरो कलनि गेजेरजोंनो जोङो फननि गेजेरजोंनो जोङो जेनबा सोरबा लामायाव एक्सिडेन्ट जाबाय जानानै जोङो ओ एम्बुलेन्सफोरखौ जोङो मबाइलनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फन खालामनानै जोङो थाबैनो लिंहरनो हायो आरो।
औ नोंगौ औ
नोंथां ओ औ
नोंथां जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गोदो थ जोंनिया फनफोर बि दि गैयामोन बेखौनो बुंजायो गोदो गोदाय दासो गोदान मुगायाव जोंनिया फनफोर ओंखारबाय नङा होमबा ओ
ओ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दानियाथ गोबां इन्जिनियार ओंखारबाय नङा होन बा गोदान गोदान एप्स बानायग्रा फोरबो ओंखारबाय
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो गोबां सुबुङा गोबां ओ इन्जिनियार जाबोबाय बिदिनो गोबां गोदोर गोदोर मायबा माबिफोर बानायलांबाय आरो बिदिनो जेरै मबेल बिदिनो गारि म थर बिदिनो बायदि बायदि बानायो आरो इन्जिनियार
औ नंगौ नोंथां
औ नोंगौ नोंथां ओ नोंथांया दा ओ ओ फेसबुकफोराव मा मा नायनानै मोजां मोनो नोंथां?
औ आंथ फेसबुकफोराव बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बेयाव रादाबफोरबो होयो नङा होमबा नोंथां फेसबुकआव?
औ औ नंगौ नोंथां
आरो बै जेनेबा फेसबुकाव सुंद' सुंद' सावथुनफोरबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? अ बिदिनो ओ आरो सोरनिबा सावगारिफोर एंगारनायफोरखौबो नायनानै मोजां मोनो नोंथां। ओ बिदि आवनो बिदिफोर बिदि नायनानैनो समखौ ओरैनो थानाय समफोखौ हेगार हरनाय जायो बे ससियेल मिडिया इयाव नाय नायनानैनो।
बिदिनो जोङो गोबां ओ जेन'बा जों ओरैनो थानाय टाइमफोराव जोङो बेफोराव टाइम पास खालामनानै मोजां मोनो आरो न' नङा होनबा नोंथां आरो टाइम पास माने जोंङो ससियेल मिडियाखौ जों टाइम पासबो नङा होनजायो जेन'बा जोंङो मो ससियेल मिडियाननि गेजेर जों गोबां खामानिबो मावनो हायो नालाय औ बेयो गावबागाव बाहायनायनि खो बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो। ओ औ नोंथाङा वाटसेपआव मा मा ओ खालामनो यो इसे बुनो हागोन नामा?
औ बुंजागोन नोथां ओ जों वात्सापाव बुंनो थाङोब्ला जोङो ओरैनो जेन'बा जों गोजान गोजानाव जेनेबा न'खरनि मानसिफोर बहाबा थायो बा जेन'बा माइबाफ फोर दकुमेन्टस नांगौ जायोबा फ'ट' नांगौ जायोबा जों वात्सापनि गेजेरावनो जों फट' खेबनानै खौ दैथाय हरजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ थारैनो नंगौ
जोंनि ओ सासे लोगोजों सासेजों जेन'बा जोङो बिदिनो भिदिअ कलबो रायलाय जायो। जोङो इ एसेमेच बो खा खालामजायो।
औ ओ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाहोलांबाय जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा। औ दे गोजोन्थों नोंथां औ दे।